खोनादों ना? औ नोंथाङा खोनादों।
नोंथाङा मा खालामगासिनो
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो? आङो ओरैनो लामायाव जिरायनानै दंथ'यो नोंथां नोंथाङा मा खालामदों?
आंबो दङ जिरायनानैनो बे समाव नोंथांजों, मोनसे गोनां,
मोनसे गोनांथार रायदा माइ आबादनि सायाव सावरायनो हागोन ना औ नोंथां सावरायजागोन?
ओ नों नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांनिफ्राय जागायजेननो सानबाय नोंथाङा माइ आबादनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै जागायजेनदो,
जागायजेनदो औ नोंथां, नोंथांनि हांख्रायनायलाय आङो माइ आबादनि सोमोन्दै एसेमान फरायसै नोंथांनिसिम
औ
नोंथां जोङो माइ आबाद होनना बुङोबाथ' गुबैयै दिनै जोंनि आसाम हादर जोंनि बर' ओनसोलाव बबे दिनै माइ आबादखौ मावनाय जायो बा गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां, औ दिनै जोंनि आसामा आसाम बायदि हादरबा बेबायदिनो बर' ओनसोलाव गुबैयै गासैबो माइ आबादखौनो गायो आरो आरो बेजों लोगोसे बेजोंनो
नंगौ
गासै बर' ओनसोल बा बेबायदिनो जोंनि आसामनि थागिबि गासै सुबुंफोराबो, गुबैयै माने गाव गावनि जिउखौ खाङो नङा होमबा नोंथां औ दिनै औ माइ आबाद माइआव सोनारनानै गाव गावबो बयबो औ नंगौ, दिनै माइयानो दिनै जों साफ्रोमनि गुबै आदार नङा होमबा नोंथां। दिनै जों साफ्रोमबो माइखौनो जानानै। माइखौनो जायो बेबायदिनो। बेबायदिनो बुंनो थाङोबा माइआ दिनै जोंनो। सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार गोनांथार आदार आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
समाव नोंथां आङो माइनि रोखोमै एसेबां फोरमायनि। दिनै माइआ। गांसे माने हारिनि लाइफां आरो। नङा होमबा गांसे माने गांसो हारिनि लाइफां आरो खोनादोंना नोंथां।
औ
औ बेनि जि बिथआ फिसा जायो। आरो बियो गुरै जायो बेजों लोगोसेनो बियो मुवाथाम मुवाब्रैसो गोजौ जौवो। खोनादोंना नोंथां खोनादों। औ बेजों लोगोसेनो माइनि बिफांनि बिलाइआ माने गोलाव गोलाव जायो आरो। माइआ जिहेथु बिफां थायो नङा होमबा बे बिफांफोरा माने गोलाव गोलाव जायो होनदों। बे बिफांनि जि बिलाइ दं बे बिलाइफोरा माने गोलाव गोलाव जायो आरो नोंथां। आरो बेजों लोगोसेनो माइनि बिफांनि जि बिदाङा। जि बिदांनि जि बिथआ गेजेर बाहागोनिफ्राय। सायाव माने जौखोलोङो आरो माइ बिदां महरै ओंखारो आरो नोंथां। औ बेजों लोगोसेनो दांसे माइ बिाङा थामजौनिफ्राय। बाजौआलागै माने माइ फिथाइ थायो नोंथां थारैनो। औ माइ फिथाइआ गोथाङाव सोमखोर जायो आरो मोनब्ला। सना गाब महर लायो नोंथां औ। औ दिनै आं बेसिम नोंथांनिसिम जि माइनि रोखोम बेखौ फोरमायबाय नोंथां। दा बेजों लोगोसेनो मोननाय आरो जोलैनि बागैबो आं एसेमान नोंथांनिसिम फोरमायनो सानदों नोंथां।
ओं
औ नोंथां बेबायदिनो आं बुंनोसै। बुहुमनि गुदुं बारहावा थानाय। ओनसोलफोराव माइ आबादखौ नुनो मोनो नोंथां माने जोंनि बुहुमाव जाय जाय जायगाफोराव माने। गुबैयै बुंनो थाङोबा माने बारहावाया माने गुदुं बै। बै गुदुं माने ओनसोलफोराव गुबै माने जोङो माइ आबादखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो दिनै बे। गुदुं बारहावा थानाय ओनसोलफोरनिनो मोन-मोन मोननै मोनथामसो आङो नामखौ मुंखना होनो सानदों बेनो जाबाय दिनै जोंनि भारत हादर। आरो बेजों लोगोसेनो। ब्रह्म बेबायदिनो श्रीलंका चिन आरो इजिप्त हादरफोराव माने। दिहुननाय जायो आरो नोंथां दिनै। बेफोरबायदि माने हादराव गुबैयै माने। दिनै माइ जि आबाद बे माइ आबादखौ माने जोङो बांसिनै माने नुनो नुनो मोनो आरो औ आरोबावसो नोंथां आं फोरमायनो सानबावदों। बोथोरखौ लानानै आबाद मावनायलाय जोंनि आसामाव गुबैयै मोननै जोलैनि माइ नुनो मोनो। दे नोंथां।
औ
औ आरो दिनै बे मोननै जोलैयानो जादों आसु सु आरो माइसालि नोंथां।
औ
औ दिनै आसु माइनि मादाव खरमा इक्रि बांला बायदिफोरानो गाहाय। माने दिनै आसु माइनि गेजेराव माने नैबे जि जि आं नाम मुंख'खो माने बेफोरो मुंख'नाय माने गासै बायदिफोरानो माने गाहाय होनना बुंनो हायो आरो नोंथां।
औ
बेबायदिनो माइसालि माइनि मादाव बा माइसालि माइनि गेजेराव दिनै जों बुंनो थाङोबा बासमति, जया, पुसा आइजं, जोसा आरो माइब्रा बायदियानो मख'जाथाव आरो नोंथां। औ नोंगौ दा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो दिनै माइ आबादखौ गुबैयै मावनाय जायो नामा आं एसे माने नोंथांनिफ्राय माने मिथिनो सानदोंमोन?
औ थारैनो जोंनि ओनसोलावबो माइ गोबाङानो माइ आबादनि सायावनो सोनारनानै थानाय। नोंथाङा मख'नाय जिहेथु आसामावहाय माइनि जोलैखौ मोननै रोखोमनि नुनो मोनो आसु आरो माइसालि बिसोरनि मादाव जोंनि ओनसोलाव गुबैयै मख'नो थाङोब्ला
माइसालि माइनि आबादफोरखौनो मावनाय जायो जेरै
आ जोसा माइब्रा बे बेफोरखौ मावनाय जायो।
औ
नोंथांनि ओनसोलावलाय माबायदि?
औ जोंनि ओनसोलावबो नोंथां गुबैयै बुंनो थाङोब्ला बेबायदिनो जि मोननै रो मोननै रोखोमनिफ्राय बै माइसालिखौनो गुबैयै मावनाय जायो नोंथां जेरैबायदि बायसमुथि, आइजं, जोसा बेफोरखौनो माने बांसिनै जोंनि ओनसोलाव माने मावनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां। नोंथां आं दिनै नोंथांनिसिम एसेमान आरो जि आसु माइ नि जि आदब बेखौ फोरमायना होनो सानदोंमोन नोंथां आं फोरमायनो हागोन ना? औ दिनै आसु माइनि गुबैयै आं बुङो दे आसु माइखौ जोङो बोरि एबा दै गैयै सम फागुन सैथो दानाव माने हाखौ दुफुं दुफुं एवना लानाय जायो आरो नोंथां। आरो बै हायाव जिहेथु जों एवगोन नङा होमबा बै हाखौ माने जों दुफु दुफुं दुफुं एवगोन बे दुफुं दुफुं हाखो जों एवखांनायनि उनाव बैयाव मा बै हायाव माने नुजानाय हाग्रा दाखोरफोरखौ माने जोङो बोस्रांना गारनांगौ नङाब्ला माने नङाब्ला जों जुदि बोस्रांना जुदि गाराबा माने जों बै हाग्राफोरखौ जोङो बुथुमनानै मा खालामनांगौ बेखौ सावगारनांगौ आरो नोंथां।
औ थारैनो
आरो बेजों लोगोसेनो जेब्ला हाया गोमोन जायो अब्ला माइज्लि माइखौ जोङो फोनांगौ आरो नोंथां। आरो फोनायजों लोगोसे फोखांनानै जोङो ओ रजना ब्रै बा बिसिनि गोजौ माने जेब्ला जायो जेब्ला माने बिसिनिसिम दिनै जोंनि आसुमाया जौगोन आरो नोंथां।
औ
जोङो मा बेदा होनांगौ आरो नोंथां आरो बिखौ होखांनाय नि उनाव जोङो मा खालामनांगोन? उनाव जोङो माइसा दांना होनांगौ आरो नोंथां।
औ
बेबायदिनो लासै माइ बिफाङा माने जौलाङो आरो नोंथां।
औ
आरो बेबायदिनो आसु माइखौ जोङो जेठ आसार दानाव दैखांनाय जायो आरो नोंथां
औ
औ बिनि उनाव जोङो दैखांनानै जोङो मा खालामो दैखांनानै जोङो माइखौ मारा होना माइ फिथाइखौ माने फोराननानै सौब्ला माइरं मोनो आरो नोंथां आरो आसु माइनि माइरंख गोजा आरो गुफुर मोननै रोखोमनि आरो नोंथां दा नोंथां आंथ' नोंथांनिसिम हेमजि हासु माइनि जि आबाद मावनायनि जि नेम बेखौथ' आं नोंथांनिसिम फोरमायबाय आं दा नोंथांनिफ्राय माइसालि आबादनि जि नेम खान्थिफोर बेफोरखौ माने आं नों नोंथांनिफ्राय एसेबान मिथिनो सानदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन थारैनो जिहेथु नोंथाङा मख'लांबाय आसामनि माइ आबादफोरनि मादाव आसु आरो माइसालि आसु आबादनि सोमोन्दै फोरमायबाय बे समाव आं
बे आं माइसालि आबादनि आबाद मावनायनि आदबनि सोमोन्दै फोरमायनो सानबाय
माइसालि माइनि थाखायथ' जों जेथ आसार दानावहाय एसे गोजौहा नायना खोथिया फोनो सायख'ना लानाय जायो खोथिया थिलिखौ हालेवना हाब्रु खालामना जुथि गिबियै मैजों
बैजों समान खालामनाय जायो औ नोंथां खोथिया फोनो माइज्रिखौ दैयाव हरथामस सोमना बोरियाव हरसे बोखांनानै
दोननाय जायो बेबायदिनो जेब्ला
ओ माइज्लिखौहाय न'आव लाबोनानै आरोबाव जों हरसे दोननानैहाय बेखौ बस्थायाव सोफिननानै लानाय जायो बे जेब्ला माइज्लिया गाजा बेरो आरो खोथिया
औ
थिलियावहाय अब्ला बेखौ फोहैनाय जायो आरो जि,
जि जिसे इन्सिहालागै जब्ला खोथियाखौ फुनानै
हा गोमोनखौहाय जों रेडि खालामनानै लानानै हा गोमोनावहाय लां बेखौ गायहैनाय जायो बेखौ लेवसिया गायनाय होनना बुङो नाथाय खोथियाखौ लांना हा गोमोनाव गुबुङै गायना दोनथ'योब्ला बेखौ खासिया गायनाय होननानैबो बुङो। उनाव बे गायखानाय माइखौनो फुफिननानै गायैफिनब्ला बेखौ गाय गुबै गायनाय होननानै बुंनाय जायो बेबायदि माइ गायोब्ला माइनि बिबाङाहाय बारा बांसिन मोनो होननानै फोथायनाय जायो आरो जायोबो उनाव खासियाखौ फुफिनना गायो। जोंदा बेखौ
ला बेखौ जायु गुबै गानि औ बेखौ बुंखाबाय आं औ नोंथां माग पुस दानावहाय माइ आरो माइसालि माइखौ मोनब्ला हानानै लाबोयो आरो मारा होना फिथाइखौ दिहुनो उनाव सौना जों बे माइ मारा संनानै मोननाय माइ नो सौनानै औ माइरंखौ मोननाय जायो औ
ओ ओ
बे माइसालि माइ आबादनि सोमोन्दैथ' बेखिनियानो बे समाव आरो आङो
जोंनि माइ
जोंनि माइ आबादनिफ्राय मोननाय बानजायनाय बिनि सोमोन्दै
बुंनो सानबाय
बुंनो सानबायोओ माइनिफ्रायथ' जों गाहाय गुबैयै माइरंखौनो मोननाय जायो औ नोंथां माइरङा माइरंनिफ्रायनो जों ओंखामखौ बानायनाय जायो जिहेथु ओंखामानो जोंनि मानसि सोरनि गाहाय आब आदार औ नोंथां
बेनिफ्राय माइनि फ्राय सौनानै जिहेथु माइरं मोननाय जायो बेनिफ्राय माइनि बिगुरफोरा आग्लायनानै बेयो गुन्दै जायो बे गुन्दैखौ जों अमा आरो गुबुन जुनारफोरनि थाखाय दाना हिसाबै बाहायनो हायो।
बेबायदिनो माइ माइनिफ्राय मोननाय माइरंनिफ्राय जों सिरा ओंखाम। ओंखामखौ आं मोख'खाबाय बेबायदिनो फिथा एन्थाब मुरि आरो जौ बायदि बेफोरखौ बानायनानै दिरुननो हायो औ नंगौ। बेनि अनगायैबो अन गुन गुन्दै जिगाब आरो नारा मोनो बे जों मारा होखांब्ला माइनि बिफांखौहाय आलादा खालामनानै जों औ गारनाय जायो बे नाराखौहाय जों जुनारफोरनो जाहोनाय दाना हिसाबैबो बाहायनो हायो आरो गुबुन गुबुन आबाद थिलियावबो बिनि बाहायनाय दङ नाराखौहाय जों गुबुन गुबुन आबादाव बाहायनो हायो औ हासार हिसाबैबो बाहायनो हायो औ नोंथां। बेबायदिनो माइनि बानजायनाया जोबोद गेदेर जों जों माइनिफ्राय माइखौ फाननानै जों रांबो खामायनो हायो बेबायदिनो।
माखासे जों
ओ फालांगियारि बिथिङावबो जों माइखौहाय बाहायनो हायो जेरैहाय जों आथिखाल माइनिफ्राय मा माखासे रोखोमनि
थाव आरो जाग्रा मुवाबो दिरुननो हायो माइरंनिफ्राय जेरैहाय मेथाइ रोखोमनि गोबां जाग्रा मुवाफोर। दहुननो हायो बेबायदिनो माइआ गोरलै मोननाय मोनसे रोखोमनि जोंनि आदार मुवा ओ
माइनि सोमोन्दैथ' जों गोबाङानो सावरायबाय नंगौ नोंथां। नंगौ माइनि सोमोन्दै सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा औ। नोंथां जों बेयावनो दोनथ'नोसै।
फजागलि
दे नोंथां।